हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा खोनादों ना। औ औ औ नोंथाङा दायो। फ्रियैनो दंना नोंथाङा दायो।
औ।
औ औ औ ओ नोंथांजों होनबा मोन से ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना।
ओ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन दा नोंथाङा टपिकखौ फोरमायना होदो।
औ औ जोंना होमबा टपिका जादों जोंना होमबा माने दानि आरो गोदोनि माबायदि ओ सावथुनफोरा माबायदि सावथुन बानायनायनि सायावहाय माने माबाय दि सोलिबोदों गोदो माबायदि बानायोमोन आरो दायो माबायदि बानायो। बेनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
दा सावथुन मुलुग होनना बुङोब्लाथ जोंहा सावथुना गोबां माहारिफोरनि दङ नङा होमबा दा जोङो बरफोराबो सावथुन औ औ बरनि सावथुनखौल
औ औ
बरनि सावथुन मुलुग होनना बुंब्लाथ दिनै जोबोर जौगानायखो जोङो नुनो मोनबाय दा बरनि सावथुनाबो ओ गुबुन माहारिफोरनि ओ बलिउडनि ओ सावथुनफोरबायदि एक्सन कमेडि बा एक्सन दा इफोराव गोबां गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
दा सिगांनि सावथुन होनना बुङोब्ला ओ गोदो जोंनि बरफोरा जि बानायनाय सावथुन दा बे सावथुाव ओ जोंनि जिथु केमेरा बे केमेराया जोबोर खम दामनिमोन बा जोङो दाम खमनि खेमे केमेरा लानानै जोङो सावथुन बानायनाय जायोमोन ओ बेखायनो गोदोनि सावथुनाव ओ पिकसार कुवालिटि जिथु नुनाय बे ओ कुवालिटिया जोबोर खममोन आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो जोंनि बर सुबुंफोराबो सावथुन बानायनो थाखाय ट्रेनिं लानाय ओ फोरोंथाइ लानाय नङामोन आरो फारसेथिं ओ सावथुन थुन दिहुनग्रा डाइरेक्टर बे डाइरेक्ट डक्टराबो फोरोंथाइ लानाय नङामोन फारसेथिं सावथुन बानाय दा एक्टर एक्ट्रिस दा बिथांमोनाबो ओ गोदोनि जिथु सावथुन बानायग्रा एक्टर एक्ट्रिसफोराबो ओ फोरोंथाइ लानाय बा ओ माबायदि एक्टिं खालामनांगौ ओ बेफोरबायदि फोरोंथाइ लानाया खममोन ओ जायनि थाखाय जोङो गोदो सावथुनखौ जोङो नांगो बायदियै ओ जि डाइलगखो लानानै जेरैबायदि एक्टिं होनांगौमोन बेबायदि जोङो एक्टिं होनो हायाखैमोन आरो फारसेथिं जोङो ओ जेरैबायदि ओ जोंहा भिडिय बानायनायाव जेरैबायदि दाजेमनि गोनांथि जायो जेरैबायदि केमेरानि गोनांथि जायो जेरैबायदि जोङो बानायनांगौ केमेरामेना जेरैबायदि जिहेथु केमेरामेना जोंना गोदो बाराद्राय फोरोंथाइ गैयिमोन नालाय बेखायनो जेरैबायदि केमेरा खेबनांगौ बबे एंगोलजों लायोब्ला साबसिन नुयो बेनि सायाव खम खम नुनो मोनोमोन आरो जायनि औ जायनि थाखाय जोङो गोदोनि फिल्माव बांद्राय जोङो नायनो खहाबनायखौ नुनो मोनामोन आरो जोङो खायसे एक्टिंखौ थालांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो खायसे दाइलगाव जों जोङो गोबां थालांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनै जे थु गोदोनिफ्राय जोंनि बर'फोराबो फिल्म बानायनो थाखाय केमेरामेननि थाखाय जोङो फोरोंथाइ लाबाय बा डाइरेक्टरनि थाखाय फोरोंथाइ लाबाय एक्टर एक्ट्रिसाबो फोरों फोरोंथाइ लाबाय डेन्स फोरोंथाइ लाबाय दा बेफोरबायदि फोरोंथाइ लानायनि जाहोनाव दिनै फिल्म बानायनायफोरा जों जोबोर मोजां जाबाय नायनो खहाबथाव जायो आरो फारसेथिं जोंनि केमेरामेनफोराबो केमेरायाबो दिनै गोजौ थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिन जाबाय दिडिजिटेल केमेरा जाबाय फारसेथिं जोंहा द्रन केमेरा बाहायनाय नुयो ड्रन केमेरा गोजौनिफ्राय केमेरा खेबनाय जायो जायनि थाखाय जोङो फिल्मखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो आरो डाइलगजों ए दानिया गोबाङानो जोङो गोरोबफ्लेनायखौ नुयो आरो जिहेथु मोजां मोजां सि केमेरा बाहायनाय नुयो जायनि थाखाय जोंनि बे पिक्सार कुवालिटि थिया मोजां जाबाय दा बेखायनो दिनै जोंनि बर' सावथुनाबो नायनो थाखाय जोबोर मोजां जाबाय आरो
औ औ नोंथां खोनादों जोंहा गोबां दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां डेभलप जानायखौ नु मोनदों आरोना नोंथां गोदो जोंहा माने बेफोरबायदिनो केमेरा कुवालिटिनि होनोब्ला जोङो केमेरा कुवालिटिनि जोबोद खम केमेरा कुवालिटि मोजां नङि माने बिदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो जेरै भिदिअ बानायनायफ्राव आरो फट' सुटफ्रावहाय जोङो केमेरा कुवालिटिखौ जोबोद गाज्रियैब्लाबो नुनो मोनोमोन आरोना गोदोनि दिनावहाय माने जोंहा केमेरा होननानै बुंब्ला जोंहा फटक सटक साफायनायफ्राव माने रिल रिलनि सायावसो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना रियेल दंमोन जिहेथु जोंहा आरो बेफोरबायदिनो फिलिमफोर बानायनायनि बेलायावबो जोंहा आ गोबां आ खस्थ' जायोमोन जेरै होननानै बुंयोमोन नोंथाङा दहायनो दहायनो बुंलांखाबाय नोंथाङा जे फिल्म बानायनाय थिंनि रोंगौथि गैयामोन गोदोनि समावहाय जिहेथु आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां जेंना जाबायमोन आरोना दानि बायदि समायना रमायना दानि बायदि समायना रमायना गाननाय जोमनाय गैयामोन गोदोनि समावहाय जहेथु गामसा आर राय बेफोरबायदिखौल' जोङो दख'ना बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोबोद समायना नुयोमोन आरो आरोना आरो देलायनायनि बेलायावबो दानि बायदि माने जोबोद मोजां मोजां मेकआप आर्टिस्ट खालामनाय खानाय बोनाय खानाय हित लानाय बायदिफोर गैयामोन आरो ना गोदोनि समावहाय आं नाथाय दायो जोङो नाथाय दायो जोङो गोबां समायना समाय समायना नुनो मोनदों आरो ना जिबायदि दानि मुगाफोरावहाय केमेरा कुवालिटिनिफ्राय लानानै जोङो फुल ओइस डि केमेरा जोबोद मोजां मोजां नुयो माने आरो देलायनायनि बेलायावबो जोङो गोबां मोजां मोजां आर्टिस्ट दङो आरो देलायनायनि बेलायाव जोङो आर्टिस्ट कामनाय मेकआप खालामनाय खानाय हित होनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओह दानि बेलायाव जोबोद मोजां मोजां नुनोमो आरोना ओह। लोगोसेयैनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोङो जोबोद समायना समायना मेसिनजों दानाय। आरो गोबां ओह रोखोमनि आरनाइ उम दखना आ आरो आरनाइ। गसला बायदि बायदि लंफेन जुथा ओह गोदोनि दिनावहायथ बेफोरबायदि जोङो ओह नुनो मोनामोन आरोना। नुयोब्लाबो माने गोबां ओह ल खवालिथिनि एबा खम बेसेनाव मोननाय। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दायोजोङो गोबां ओह। समायना रमायना मोसानाय मुसुरनाय बायदि ओह गाननाय जोमनायनि बेलानिफाय लानानै मेथाइ। खननाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना। गोदोनि बेलायावहाय जोंहा ओह मेथाइ खननाय बायदि बायदिनि ओह बेलायावबो जोंहा ओह। गोबां ओह खम नुनोमोनोमोन ओह माने। ओह जोंनि गोदोनि फिल्म बानायनायफोरा माने ओह मेथाइ खननाया मिलायोब्ला मोसानाया मिलाया मै मोस हानाया मिलायोब्ला मेथाइ खननाया मिलाया। एबा मेथाइ खननाय मोसानाय मिलायोब्ला एक्टिंङा मिलाया एबा राव राव खालामनाय। फाव फेसनफ्रा मिलाया बेफोरबायदि ओह माबामोनसे ना माबामोनसे ओह बुल जानायफोरखौ। बेफोरखौ गोदोनि दिनावहाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां आरो लोगोसे ओह औ। आरो दानि बेलायावहाय जोङो गोबां ओह आर्टिस्ट बायदि बायदि ओह फोरोंगिरि मोसानाय। जेरै डान्सार फोरोंगिरि एबा ओह मेथाइ खननायनि फोरोंगिरि एबा मेखापनि आर्टिस्ट बेफोर। बेबायदि ओह लाफ जोबनायखो जोङो दानि बेलयाव ओह नुनो मोनसै आरोना नोंथां। औ आरो ओह लोगोसे फिलिम फिलिम। फिल्मनि लकेसन होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि दिनावहाय ओह मोनसे एबा मोननै मोनथाम बेफोर। बादि लखेसनआवल नुनो मोनोमोन आरोना आरो दानिबाइदि माने ओह जोंनियाव ड्रनजों। जोंखेबनाय ओह बेफोरबायदिनि। खेबनाय जोङो नुनो मोनामोनआरो नाथाय ओह दानि बेलायाव जोङो ओह गोबां गुबुन गुबुन। जायगा लखेसन जोङो सोलायनायखौ नुनोमोनो ओह जो जेरै जोबोद समायना समायना लखेसन। दङ जेरै अरुणाचलाव लानाय ओह बायदि रोखोमनि ओह थावां शिलं। ओह बायदि रोखोमनि बेंगलर बायदि बायदि गोबां गिदिर गिदिर ओह समायना रमायना हाजो हाला। बेफोरबादि लामा सामा आरो ओह समायना रमायना रोखोमनि बिबार बागान बायदि बायदि बागान। लाहैनायखौ जोङो नुनोमोनसै आरोना नोंथां लोगोसेयैनो ओह। लोगोसेयैनो ओह गोदोनि एक्सन मुबि बायदिफोराबो जोंनियाव ओह ओह गोबां खम मोन। आरोना ओह जेरै बुलायनाय ओह मोनसे फिलिम जानो थाखाय जोंनाव माने गोबां रोखोमनि थायो ओह बु बुलायनाय निफाय थागोन लाफ सिथरिनिफाय थागोन बिनिफाय ओह मेथाइ खननाय मोसानाय ओह बिफ खुजानाय बायदि रोखोमनि खमेडियान बायदि रोखोमनि थायो नाथाय। ओह दानि बेलायावहाय जोंहा बेफोरबायदिखौबो नुनोमोनो नाथाय दानि बेलायाव माने ओह इयुनाव मा। माजागोन इयुनाव मा मागोन। ओह बेफोरखौ लानानै जोङो ओह ओह फिलिम बानायनाय बायदिफोरखौ जो जोङो नुनो मोनसै आरोना। फिलिमखो नायोबानोजे ओह माजागोन इयुनावहाय इयुननि जाथायखौ लानानै फिलिम बानायनायखौ जोङो। दानि ओह बेलायावहाय जोङो नुनोमोनसै आरोना ओह।
दा ओमफ्राय नोंथां ओह दा जोङो। ओह नैबे मोनसे बाथ्राखो बुंनांगोन ओह जिहेथु जोंहा गोदोनि जि। फिलिम बानायनाय दा गोदोनि फिलिम बानायनाय समाव। जिहेथु डिजिटेल बांद्राय डिजिटेल नङामोन नालाय। ओह जायनि थाखायजोंहा रां खामायनायाव ओह गोबां। बा गोबां माजेंना सोमजियोमोन अ दाबे जेंनानि थाखाय गोदो। दो गोदोजोङो रांनि आंखालाव ओह बांद्राय मोजाङै फिलिमखो बानायनो हायाखैमोन। आरो जिहेथु जोङो बरफ। ओह बरफोरनि फिलिमखो ओह खालि बरफोराल नायनायजायो नालाय दा बेखाय ओंखायनो जोंनि खम सुबुं अनजिमा थानाय ओ खम सुबुं अनजिमा थानाय बर' फोरा बेखायनो ओ फिल्म बा सावथुन बानायनायाव गोबां जेंना जेंसि जाबोदोंमोन। नाथाय दिनै ओ जिहेथु दिजि तेल जाबाय नालाय ओ बेखायनो जोङो इउटुबनि जोहै बा ओ इन्स्टाग्राम रिल्सनि जोहै औ जोङो गरसे गरनै रां खो खामायनो हायो दा बेखायनो जोङो दिनै साव थुन मुलुगाव जिहेथु जोंनाबो बर'फोराबो जिहेथु रां खामायनो हानाय जाबाय नालाय दा बेखायनो जोङो सावथुनखो गोजौनि निफ्राय गोजौ थाखोसिम बानायनो हानाय जानानै फैदो आरो‌।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां होमबा ओ जों ओ सानैजों सावथुननि सायावहाय जोबोद मोजां जाङै सावरायबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां।औ औ गोजोननाय थाबाय औ औ।
ओ दसे सम होनानै सावरायनायनि थाखाय ओ